हेलौ
औ नोथां।
खोनादों दे नोंथां खोनादों।
औ दा नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां।
बेनो जाहैबाय जोंहा दै बाना
औ औ
जे दै बानानि सायाव जों एसे माने सावरायलायनोसै नोंसा दा आंजों
औ औ ओ दैबाना होनबा जोङोथ' जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बायदि जेनेबा दा दै बानाया मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर समायसामोन आ दा समाव एसे एसे खम जायो दैबानानि बिबाङा आ नाथाय गोदोनि समाव बांसिन जायोमोन। दैबानाया दा जोंनि बे आसाम बा बे जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ माने बांसिनानो ओ जेनेबा हिमालय हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैमाफोरजों उसिफावनाय होनबाबो जों दि जानाय नङा जेरै जोंना ओ माखासे जोङो दैमाफोरखौ बुंनो नांगोन फाग्ला दिया बा दिरिं बा बेकि बा ओजोंहाय दोङो बरनदि बेबायदि माखासे दैमाफोरा जोंनि बे आसाम आरो माने बड'लेण्ड रायजोखो माने उसिफावो आरो नङा होमबा बेनि गेजेरावनो जोंनि ओ जोंनि बांसिन माने ओ गोहो गोरासिन दैमा होनबा जों फाग्ला दैमाखौ जों मिथिनो मोनो। बे फाय फाग्ला दैमानि जिं जिंनो जोंफोरनिबो अ' फोरा जेनेबा जोंफोरनि गामिफोरा फाग्ला दैमानि खाथियाव जिहेथु जोङो गिबियावनो फाग्ला दैमाखौ जों बुंग्रोनांगोन मानो होनबा बे फाग्ला दैमाया ओरैबायदि मोनसे ओ गोहो गोरा दैमा जिथिया अखा जुबजुब हागोन बे जुब जुब हानाय समाव फाग्ला दैमानि दैया उसि फावनानै ओ जि जायगाथिं जायहाय गाहाय बे जायगाथिंजाय मा बुस्रोम बुस्रेमबोनानै बुस्रांबोनानै माने माने जायगाफोरखो माने लोम लोमनानै दैबाना खालामनायखौ जोङो नुबोदों आरो जेनबा नोंथां। दा नोंथांमोननिथिंबो बेबायदिनो दैमा थानांगौ जानां जानो हागौ बे दैमाफोरा दैबाना बा लाबोयो नङा होमबा नोंथां। नोंथाङाबो बे दैबानानि बागै एसे फोरमायदो?
जोंनिथिं दैबाना होनब्लाथ' बारा एसे जोंनिखि दैबानाया बारा एसे जाबाङा एसे खम जायो आरो माने।
औ औ
उम दै ब्लाना होनब्लाथ' जोंहा गोबां समस्या जायो नोङा होमबा आरो जोंहा दैबाना जायोब्लाथाय जाय समाव जोंहा दै बाना जायोब्लाथाय जोंहा गायनाय फुनाय आबादफोरनिफ्राय बिदिनो सोरहबा ना फुख्रिया लोम सावनानै ना फोरा खहा जानाय। नोङा होमब्ला? जोंहा बिदिनो दैबाना जा फ्राय जोंहा गोबां खहाबो जायो।
उम उम
जायफोरा जा जाहाथे आबाद गायखांनायफोरखौबो दैबाना जानानैहाय दैबानाया नस माने गाज्रि खामलांनाय। जायो माने खायसे खायसे जायगायाव औ आरो सोरानिबा खायफा खायफानि सोरनि सोरबा ना फुख्रिफोरा लोमसावनानै गैया जालाङो।
खालामनानै नाफोरा थांफायो आरो जेनेबा
फायो बिदिनो जा दैबाना जाबाथाय आरो गोबां रोखोमनि जेंनाफोर फैयो माने खायसे खायसे गामिफोराव गोबां दैबाना जायो नङा होमबा? बेफोराव जोङो मावखै गोथौ मावखै मा बेफोरबायदिखो जों जेबबो नुनो पात्ता मोना माने दै जायोब्लाथाय औ बेनि थाखायनो गोबां आरो खैफोदबो जायो माने।
औ औ
गोबां खायसे खायसे जाथायफोरबो नुनो मोन्दों माने दैबानाजों जानाय।
औ खायसे सुबुंनि जिउ खहाबो जालांनो हायो।
जिउ खहाबो जायो माने जोंहा दैबाना जों गोबां माने सांग्रां जानानै सोलिनांगौ आरो माने जोंहा दैबाना जायोबाथाय जोङो मोजां दै गोदै जों मोनलोंनोबो हाया माने
औ
बेनि थाखाय जों आरो मोजाङै माबानांगोन बेखौ जोङो जानाय लोंनायफोरखौ एसे दैबाना जायोब्लााथाय एसे नोजोर होनानै जानांगोन। दैबाना जायोब्ला जों आरो जानाय लोंनाय मोनजाया खायसे खायसे न'फोरा लोमसावजोबो नङा होमबा खायसे खायसे ग जायगाफोराव जों नुनो मोन्दों नङा होमबा लोमसाव जोबब्लाथाय जोङो। मा जागोन मा लोंगोन गोबां जोङो नावफोरजों लाना फैनाय नुनो मोनो। जोंनि माबायावनो जोंनि जायगायावनो आसामावनो नङामबा
औ
जों जोंफोरनिखौसो बिदि जाया गोबाव सिमान जोंनि एसे जानगाराव थांबानो बिदिफोरबायदि जाथायफोरखौ नुनो मोनो। मोसौ मोसाफोरा जों गोबां खस्थ' जायो नङा होमब्ला दैबानानि गेजेरजोंनो
औ
मोसौ मोसा बोरमा न' बां माइ बाख्रिफोरखौ लोमसावजोबनाय गोबां माने गोबां माबा जायो माने बे दै बानानि गेजेरजोंनो माने बि जोंनि मोनसे गेदेर समायसा माने
समायसाऔ नंगौ नंगौ। ओरैनो बे दैबानानि आ माबाजों जेनेबा भुगिननाय जोङो जोंनि गेजेराव जों नुनो मोनो जेनेबा खायफा गामिखौ बे जोंनि जोंनि बे बाक्सा जिल्लानि खाथि खालाबो जों दैबानाखौ नुबाय आगोलाव जेनेबा बे दैमाया उसिफावनानै जाय दैमायावनोखि नों बाउदार माने माथावरि थाया बे माथावरि गैयै दैमाया बांसिन दैबानाखौ लाबोयो जों नुबोदों जेब्ला माथावरि गैयि दैमाया बुखारनानै बा बुस्रानानै माने गामिफोरखौ लोमफैयो आरो जेनेबा लोमोब्ला जाय जायनि न'फोरा माने बिथाफोरा गोजौ नङा जेनेबा एसे गोथौ दुब्लि आरियाव जेनेबा बिथांमोना थायोनो। बे बिथांमोन थानाय ओ न'फोरा माने लोमो लोमनानैहाय माने जानाय आदार बायदिसिना माने सिलिंखार जायो जेनेबा मोसौ मोसा जेनेबा बोरमा बायदिसिना फोरा माने बे दैजों बुसोमनानै गोजान जायगासिम बुखारलाङो बेबायदिनो मानसिया मानसिखिनिया जेनेबा नावजों बा थालिर बिफांनि बेल बायदिसिना दाननानै मानसिया मोनसे गोजौ जायगासिम थांना थायो। बा जोङो रिलिफ केम्पफोर खुंनानै रिलिफ रिलिफ बायदिसिनायाव थाहैनाय जायो जेनेबा खाथि खालानि स्कुलफोरखौ रिलिफ केम्प बानायनाय जायो बिदिनो बिथांमोननो जाहोनो थाखाय रायजोफोरा बा एन जि अ फोर खायसे एन जि अ फोर हेफाजाब होनो गोनां जायो आरो दे ना होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
मोनफेरबाय आरो जोंबो जेनेबा बबेबा मोनसे साइदजों दैबाना जायोब्ला अखल जोंनि बर'फोरल' नङा जोंनि माखासे जेनेबा ओ बायदिसिना हारिनि सुबुं सुबुंफोरखौ जों हेफाजाब होनांगौ जायो मानो होनबा दैबानाया सासेनिल' समयया जाया जेनबा गासैनिबो समयया जायो जि जायगायाव दैबाना जागोन बे जायगायाव गासैबो सुबुङानो ओ उसुबिदाखौ मोनो बेनिखायनो माब्लाबा समाव जोङो हेफाजाबखौ होनोमोन फेरदों आरो जेनेबा जों गोदो गोदोनि समफोराव बा थांनाय समफोराव आथिखालाव नाथाय एसे खम जाबाय मानो होनब्ला सरखारारा माने माथावरि बिथांखिखौ लाबोदों जेनेबा जों फाग्ला दैमानि जिं जिंबो दा माथावरि होनाय खामानियासो सोलिगासिनो दं जेनेबा बेबायदि बेनिखायनो इसे खम बिबांनि नुनो मोनो आरो दैबानाफोरखौ जेनेबा आगोलाव जोङो खोनायोमोन धेमाजि जिल्लायाव गोबां दैबाना जायोमोन दाबो इसे एसे जायो खिन्थु आथिखालाव खिन्थु धेमाजि जिल्लायावबो जोबोद खम जाबाय आरो टाउन सोहराव बांसिन बांसिन दाखोनाय जों जेनेबा गुवाहाटि नोगोराव आथिखालाव गोबां दैबाना जायो मानो होनब्ला बेवहाय माखासे द्रेलफोरा माने ओ बोहैलांनो हायि जालांबाय आरो जेनेबा बेव सुबुं अनजिमाया बारा थानायनि थाखाय बेवहाय माखासे जाबोर जोथोरफोरा माने द्रेलखौ होथेनानै द्रेलफोरखौ माने थौले खालामबाय आरो थौले खालामनाय लोगो लोगोनो दै दैफोरानो माने बोहोखारलांनो हाया जायो बेखायनो उसिफावनानै बे दै बानाया सोमजियो आरो जेनेबा बेबायदि जोङो गुवाहाटि नोगोराव जों खोनायोबा जोङो रादाबफोराव आथिखालाव जों नुनो मोनसै नङा होमबा नाथाय आथिखालाव गामि एरियायाव जोबोद खममोनबाबो जोङो गोरोन्थि जानाय नङा नों नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
दैबानाखौ जोङो दैबानानि थाखाय संरैखा जोङो लानो लानो गोनांथि बे संरैखाखौ जोङो ओ माने कसेथन माने जोङो दैबानानि थाखाय माबायदि थियारि थानांगौ जों बेखौ सांग्रांथि सांग्रांथिया बां आरो गासै गासैनावबो दा जेनेबा दैबाना जानायनि आगोलावनो बे सांग्रांथिया थाखानांगोन सासे सुबुंनाव नङा होनबा नोंथां जेनेबा मोनसे जायगायाव दैबाना जायोब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन गिबियावनो गिबियावनो नोंथांनि फोरमान बिलाइ बायदिसिना खागस फथ्र'फोरखौ नोंथाङा गिबियावनो संरैखा खालामग्रोनांगोन बा थियारि लानांगोन जेनेबा बेखौ बे जायगानिफ्राय थाबैनो बोखारनांगौ बा बोरै जायगायाव थांनांगौ बेनि उनावसो नोंथांनि जानाय लोंनाय बेनि उनावसो नोंथांनि मोसौ बोरमा बेनि उनावसो नोंथांनि न'नि बायदिसिना मुवा बेसाद आरो बेखौ जोङो ओ थियारि थानांगौ आरो दैबानानि थाखाय नोंथाङा बेनि सायाव आरो मा बुंबावनो
दैबाना बुङोब्लाथ' जोंनिया एथ एसे जोंनि गामि एरियाफोराव माने गोबां आरो दैबाना जायोब्ला जों नाबो मोनजायो नङा होमब्ला आरो दैबानाजों ओइ माबानाय लोमनाय खायसे जायगाफोराव माने हा आबादफोराबो जायो होननानै खोनानो मोनदोंमोन नोंथां
औ औ आबादफोरा माने फलक फै
अ पलब फैफानायनि उम बे हाज हायाव माने आबादा जोबोद मोजां जायो होननानै
उम उम बेबो मोनसे नोंथां जेनेबा दैबानाजों आबादफोरा सिलिंखारबो जानाय जेनेबा किसुमान दैमाया बाला बुखारना लाबोयो जेनेबा बालाब खारनानै जुदि दुब्लि फोराव जुदि बालाया उसिफावो अब्ला बे जायगायाव आबादा जा जानाय नङा आरो। नाथाय बे फल' होननाय मोनसे बुस्थु जेनेबा फैयोब्ला
औ औ आरो आरो जोंहा मोनसे जेंनाबो जायो आरो हाब्रां खहायनाय जेंना। नङा होमब्ला दैया एसे दै बानाया एसे रानखांबाथाय जोंहा हाब्रां खवायनाय मोनसे जेंना गो-गोबां जायो। खोनादोंना नोंथाङा? उम
जोंनि आबाद गायग्रा आबादफोराबो बेबायदि ख'हा जालाङो आरो जेनेबा हाब्रा खुरखायोब्लाथ' गोबां बिगा हाया ख'हा जायो आरो नङा होमबा नोंथां? अब्ला जोंनि समा जाबाय नामा दोन थनायनि औ बे ओंखायनो दोनथ'नोसै मोन नोंथां होमबा। अ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय।